खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायना कल खालामनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ औ बिदिब्ला नोंथां आयदायानो जाहैबाय जोंहा बिगियाननि जुग बा जोंहा दा इन्टारनेटनि जुग आरो नोंथा लोगोसेनो जोंहा गोदो बा दानि जुगाव एसे जोङो जा फाराग नुदों आं इखौ एसे फोरमायना होनोसै नोंथां।
औ नोंथां।
औ जोङो जोंहा दाथ' जोंहा बिगियाननि जुग जोंहा गोबां सोलायनाय नुबाय। जेरै जोंहा बिगियाननि जुग बुङोब्ला जोंहा मबेइल ओंखारबाय ओ कम्पिउटार इन्टारनेट बेफोर गासैबो ओंखारजोबबाय आरो नोंथा जोङो बिगियाननि जुग गाव जोङो मा नुनो मोनो जोंहा ओ मबेइल ओंखारनाय लोग लोगो लोगोनो जोंहा गासैबो जोंहा मबेइलावनो बेसेबांबा जोंहा दाजाबदेरबाय आरो। जेरै जोङो औ मबेइलावनो जोङो ओ दिन थारिख बा जोङो दिनै मा बार गाबोन मा बार जों बैफोर खौ नायनो हायो बा जोंहा माबोला मा सान जों बैफोरखौ गासैबो मबेइलाव केलेन्डार नांलायला जोङो। जों बेयाव नायनानैनो जोङो मिसिना मोनो नाथाय जोंनिया औ नाथाय जोंना गोदो मामोन जोंहा आ बिदि मिथिनो थाखाय बा जोङो नायनो थाखाय मा दान सोलिगासिनोबा गाबोन मा बार माब्ला मा सान बेखौ मिथिनो थाखाय जोंहा गोदो मा जाहैबाय केलानडारावसो जोङो नायनो गोनां
औ नंगौ नोंथां।
आरोबाव जोङो नुनो मोनबावो जोंहा इन्टारनेट बा बिगियाननि जुगाव जोङो दा जोंहा मबाइलावनो जोङा मेथाइ खोनासंनो हायो बा जोङो जा गोसो जोङो ओ बिदिनो इउटुब गुगोल जोङो बै फोराव जोङो सार्च खामनानै जोङो नायनो हायो आरो नोंथां। जोङो बिदि टिभि बा दिसकफोराव जोङो बिदि मुसुखाबा आ ओ जोङो फिलिम बा बिदि मेथाइफोरखौ जोङो खोनासंनो बा नायनो नांलायला आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो लोगोसेनो जोङो नुनो मोनबावो जोङो मबेलावनो ओ दाजाब दानख सानजाब बा बिदि हिसाबफोरखौ जोङो खालामनो हायो आरो नोंथां। ओ जोंहा गोदो बिदि ओ गोदोनि समाव जोंहा बहि कागजफोराव लिरनानै बा बिदिनो हाफोराव लिरनानै जोंहा हिसाब निकासफोरखौ खालामनाय जोङो बेफारिफोरखौ नुयोमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो जोङो मबेइलाव गोबां बिदि दाजाबदेरबाय जोङोबा मिथिना मोनो जोंहा मबेइलावनो जोङो गुबुन हादोरनि खौरांफोरखौ जोङो मिथिनो थाखाय जोङो ओ बिदि मबेइलाव बा गुगोलाव जोङो सार्च खामबानो जोङो खम समावनो जोङो मिथिना मोनो आरो मा हादोराव मा जाथाय जादों बा मा खौरां जादों। औ लोगो सिनो आरोबाव जोङो मा जाहैबाय जोङो मबाइलाव जोंनि बिदा बिनानावबा जोंनि ओ बाहाय बाहागि बा आलासि दमासिफोरजों खोथा रायलायनो थाखाय जोंङो गावनि मबाइलजोंनो जोंङो रायलायनो हायोबा जोङो ओ ओ मोखां नायलायनाय जायखौ जोंङो भिदिअ कल बुंङो जोंङो बिदिबो जोङो नायहरनो हायो आरो ओ बा जोङो गोजान जायगानि नुथायफोरखौबो जोङो बिदि नायनो हायो आरो भिडिअ कलिंफोराव।
औ नंगौ नोंथां।
आरोबाव जोंहा मा जाहैबाय मबाइल ओंखारनाया लोगोसेनो जोंहा इउटुबफोराव जोंङो जेरै जोंहा यो खायफा जायबा इउटुबार जोङो बै बिसोरो बिथांमोना गावबा गावनि रोंगौथि बा मिथिनायफोरखौ गोजान गोजान जायगाफोराव थांनानै बैफोरनि नुथाय बा बिसोरनि ओ थानाय जानाय गाननाय-जोमनाय बिसोरनि हारिमु बैफोरखौ औ भिदिअ खालामनानै इउटुबफोराव हेंगारना होयो आरो जोङो बै फोरावबो जोंङो मिथिना मोनो औ गुबुन हादोरनि ओ थानाय थासारि बा बिसोरनि बि बिथांमोननि हारिमुफोरा माबायदि आरो नोंथां। जोंहा बिदिनो गोबां सुबिदा जाबाय आरो मबाइल ओंखारनाबा बिदि इन्टारनेट ओंखारनाबा बिगियाननि जुगाव। आरो लोगोसेनो जोंङो मिथिनो मोनबावो जोंङो गोदो मा जाहैबाय जोंङो गोजानाव थानाय सुबुं फोरजों रायलाइहरनो गोनांबा जोंहा आ बिदि सकफोराव टेलिफन थायोमोन आरो जों बैयाव बिदिनो फैसा जोंङो सोनानैसो जोङो बिदि बा मिनिट जि मिनिट जोंङो रायलायनो हायोमोन आरो नोंथां। जोङा बिदि सुबिदा गैयामोन आरो जोंहा आथिखालनि जुगाव बा बे बिगियाननि जुगाव गोबां सुबिदा ओंखारबाय आरो मबाइल ओंखारनानै नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरोबाव जोंङो नुनो मोनबावो जोंङो मबेलजोंनो गाननाय-जोमनाय जोङो अर्डार खालामनो हायो आरो जेरै जोङो फ्लिपकार्ट मेस', मेत्रा, एमज'न बिदि एप्सफोर खौ जोङो औ डाउनलड खालामना लानानै जोंङो अर्डार खालामनो हायो आरो। लोगोसेनो जोङो गाननाय-जोमनायनि अनगायैबो जोंङो न'खरनि मुवा-बेसाद जोङो बैफोरखोबो नांगो। फैसा जा गोसो जोंङो अर्दार खामनो हायो बा जोंङो बिदि होनो फायनायनि आखाइजों फैसा नंङालासिनो जोङो मबाइलजोंनो जोङो डाइरेक्टलि जोङो अनलाइन पेमेन्ट खालामनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ। आरोबाव जोङो मिथिना मोनो जोङो ओ आ-आजिखालि जोङो बहाबाफोर थांनो गोनांबा बिदि ओ अखाफोर हायोब्ला बा बिदि सान्दुं गोसाबा जोङो लामा सामा थाबायनो बायोब्ला जोङो डाइरेक्टलि जोङो बिदिनो ओ जेरै ओ उबेर बा अलाव, बेर अ रेपिट'फोर लिंहरनानै जोङो न'निफ्रायनो जोङो मारुथि गारि बा अट'फोरजों जोङो थांनो हायो आरो नोंथां। अखा हानाय समफोराव असुबिदा जायोब्ला औ औ बिदिनो जों गोबां सुबिदा ओंखारबाय जोंहा जानाय लोंनायावबो जोङो मै मैगं-थाइगंफोरखौ हाथाइ बाजारफोराव बायनो थाङाबालास बिदिनो जोंङो ओ ब्लिंकिद जोङो जेप्त जोङो बैफोराव बिहर बिहरनो हायो आरो जा जोंनो न'खराव नांगौ मैगं-थाइगं लोगोसेनो जों संखानाय ओंखाम बा बेदर बिदिनो बायदि जानाय लोंनाय सुइगि जोंङो जेरै जोंङो सुइगियाव जोङो बिहरनो हायो आरो चावमिन, बार्गार, मम' बैफोरखौबो। औ बेफोराव जोङो खम समावनो जोङो बिहरनानै जोङो जानो हायो आरो। थिग बिब्दिनो जोङो गोबां सुबिदा आ नुबाय आरो इन्टारनेट ओंखारनानै बा बिगियाननि जानाय लोगो लोगो नाथाय जोङो औ मबाइल ओंखारनाय लोगो लोगो जोङो मा जाहैबाय जोङो मोजाङै मबाइलखौबो जोङो सालायनो रोंनांगोन आरो। मबाइला मोजां सालायोबा जोबोद मोजांबा जोङो बेखौ गाज्रि हुदा खिथिलाङोबाबो जोबोद गाज्रि जोंनि थाखाय। जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला बिदिनो जोङो ओ जोङो मबाइल नायनानैल' भिडिय'फोरखौ नायनानै जोङो लेखा फरा फरायनायखौ ज्राब दोननोबाबो जोंनि थाखाय बेयो जोबोर गाज्रि आरो नोंथां। आरो जोङो मबाइल ओंखारनाय लोगो लोगो जोङो खायफा ओ सेंग्रा गथ'फोर खौ जोङो नुनो मोनबावदों बिथां, औ नोंथां। बिथांमोना जोंहा मा जाहैबाय बिदिनो लेखा फरा फरायनो गारनानै बिदिनो गेम गेलेनाय भिडिअ' नायलाना थानाय जोङो बिदिखौ नुबाय आरो नोंथां। बेनिखायनो जोङो मबाइलखौ जोङो मोजां लामाथिं बाहायनांगौ बिदि गाज्रि लामाथिं बाहायोबा जोंहानो खहा जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो लोगोसेनो जोङो ओ जोङो बिगियाननि जुगाव बायो दा समाव जोङो आथिखाल दोरोङारि जुगाव जोङो नुनो मोनदों खि जोंहा मा जाहैबाय गोदो जोंहा ओंखाम संनायाव बिदि बनजोंबा अरदाबाव ओंखाम संना जायोमोन। नाथाय जोंहा दा ओ बिदि जोंहा अरदाबाव बा बनजों ओंखाम सङा लाबासि नो जोङो मा जाहैबाय जोंहा गेस बा ओ गेस बा जोंहा कारेन्टजों संनानै जोङो जानो हायो आरो नोंथां। जेरै जोङो ओ इन्डाक्सन ओंखारनाय लोगो लोगो बैहाव गासैबो जोङो मैगं थाइगंबो संनानै ओंख्रि बा ओंखाम जों गासैबो जि गोसो बेफोरखौ जोङो खम समावनो जोङो संनानै जानो हायो आरो नोंथां। थिग बिबदिनो जोंहा आ ओ जेरै जोंहा गोदो खान्थाफोराव संनानै जायोमोन। नाथाय जोंहा दा कुकार ओंखारबाय। ओ जोंहा कारेन्टाव संनायबो जोंहा कुकार होनखांबाय आरो नोंथां। जोंहा खम समनि गेजेरावनो जोङो संनानै जायो आरो नोंथां हायो आरो। औ। थिग बिब्दिनो आरो जोंहा मा जाहैबाय गोदो फिथा गुन्दै देनो गोनांब्ला जोंहा उराल नङाबा दिंखिफोराव देनो गोनां जायोमोन नङा होनोमबा नोंथां? जोंहा बिदिनो ओ गावबा गाव न'खराव दिन्थि थाखायोमबानो। थाइ जोंहा दा बिगियाननि जुग ओंखोनाय लोगो लोगो ओ मिक्सार मिसिन बा ग्रेन्डार जोंहङो ओंखारबार आरो नोंथां बेनिखायनो जोंहा बिदि बिदिनो औ खम समावनो जोङो फिथा सौराय जानो गोसोबाबो जोङो बिदि फिथा अन गुन्दैखौ देनानै अनला खारै मैगं बा बिदि फिथाफोरखौ जोङो सावना जानो हायो आरो नोंथां बिदि औ दिंखिफोराव गोबाव सम जोङो देनो नांलायला आरो ओ जोंहा दा मा जाहैबाय, गोदो जोंहा बिदि गावनि हादोरनिफ्राय गुबुन हादोर बा गुबुन गोजान जायगासिमफोराव जोङो थांनो बा बिदि हान्थिनो गोनां जायोब्ला जोङो गोदो बांसिनखौनो नुनो मोनोमोन थाबायनानै थांनाय आलासिफोर न'खराव बा बा खुरमा बाहागिनि न'आव औ लोगोसे गराइ गारि, मोसौ गारि बिदिजों थाङोमोन आरोखि नोंथां। जोंहा दा मा जाहैबाय जोंहा बिदिनो बायदि गारि ओंखारबाय आरो जेरै ओ जोङो जेरै थम थम बेटारि गारि, नङाबा टेम अ औ अट' मारतथि बिदि आरो नोंथां जोंङो ओ बिदिखौनो जोङो थांनो हायो आरो लोगोसेनो जोङो गावनि हादोरनिफ्राय गुबुन हादोरफोराव थांनो गोनांब्ला जोङो जेरै बिरखं ओंखारबा हेलिकप्टार जों बैफोरजोंबो जोङो गोजान जायगायाव थांनो हायो। नाथाय जोंहा गोदोमामोन बिदि गैयामोन आरोखि बिथांमोना बा गोदोनि सुबुंफोरा बिदि गुबुन मोनसे हा हादोराव थांनो गोनांबा दै जाहाजजोंसो थांनो गोनां जायोमोन आरो बैफोरजों थांनायाव जोंहा गोबां सम लायोमोन आरो नोंथां। थिग बिबदिनो गोदोबा दानि समाव जोंहा गोबां फाराग जोङो सोमजिनायखौ नुबाय आरो नोंथां औ औ बिदिब्ला नोंथां आङो दा जुगनि बा बिगियाननि जुगनि सोमोन्दै जा हायो एसे फोरमायना होबाय नों थांङाबो एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ जेरै जोंनाथ' इन्टारनेटनि जुग जेरै बिगियाननि जुग आरो नोंथां दानि जुगाव। थ' ओ गोबां ओ जेरै जोंना ओ गोदोनिफ्राय दानिया एसे आलादा जाबाय आरो नोंथां जेरै नोंथाङा। होननाय बायदि गोदोहायथ' जोंना जेरै जेरै फन बेफोरथ' गैयामोन जेरै जोंना ओ गोजानाव ओ दाबसे जायगायाव थाहैनाय सुबुंनो जोङो राय्लायनो थाखाय जोङो जेरै लाइजाम बेखौ जोङो लिरनानै हरनाय। जायोमोन आरो नोंथां बेयो जोबोर गोबावनि गोबाव साननि समावसो मोनहैनाय जायोमोन आरो नोंथां दानि जुगावथ' जोंना औ ओ इन्टारनेटनि जुग जोङो जेरै मबेल बेजों फन हरब्लानो जोङो। ओ दसेनो ओ रायज्लायनो। हायो आरो नोंथां गोदोनि बायदि जोंना खस्थ' बेफोर गैला आरो नोंथां। नोंथां औ आरो। गोदोहायथ' नोंथाङा होनाय बायदि जेरै जोंना टेलिफन बे थायोमोन आरो। बेयाव जेरै जोङो। ओ फैसा थाइसे सोनानै जोङो रायज्लायनाय जायोमोन आरो नों नोंथां बेयावबो औ। औ बे बिनि उनावहाय जोंना बेयावबो एसे गोब्राब जायोमोन आरो नोंथां। बेयो जेरै खाथि खालाफोराव थानाय जायामोन आरो बेनि उनावहाय दानि जुगाव थ' जोंना जेरै मबाइल ओंखारबाय नालाय नोंथां बेजों जेरै नोंथाङा होननाय बायदि आवगायसो जोङो जेरै ओ दाब दाब जायगाखौबो जोङो नायनो हायो आरो नोंथां जेरै ओ गुबुन जायगायाव थाहैनाय सुबुंखौ जोङो जेरै नोंथाङा होनाय बायदि जोङो। भिडिअ कल बिनि ओ गेजेरजोंनो बे सुबुङा जोंनो ओ गासैबो जायगाखौ जेरै देखायनो हायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जेरै औ दाबसे जायगायाव जोङो बेरायनो थाङोब्ला बेयावबो जेरै जोङो भिडिअ बानायनानै जोङो ओ जेरै इउटुबफोराव होनाय जायो आरो नोंथां। जेरै जोंनि इउटुबारफोरा बिनि जेरै जेरै जोङो ओ गुबुन नुफेरि जायगाखौबो जोङो नुनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय औ बेनि उनावहाय जेरै नोंथाङा होननाय बायदि। जोङो जेरै सोरखौबा मायबा मोनसे जेरै जोङो मेसेज खौबो जोङो हरनो हायो आरो बे। मबाइलनि गेजेरजोंनो आरो नोंथां औ बिनि उनावहाय जेरै जोङो नोंथाङा होनाय बायदि बेयाव जोङो दाजाब दानख' खालामनोबो हायो। गोदोनि बायदि जेरै जोङो बहि खागज लानानै लिरनांगौ जाया आरो। नोंथां बेनि औ। बेनि उनावहाय जेरै जोङो ओ मबाइलजों ओ जेरै नोंथाङा होननाय बायदि जोङो। मबाइलखौ ओ मोजां बाहायनो रोङोब्ला जोबोर मोजां आरो नोंथाङा होननाय बे बायदि जेरै जोङो बाहायनो रोंआबा गाज्रिआव जोङो खैफोदावबो गोग्लैनो गोनां जायो आरो नों
अ नांगौ नोंथां।
बिनि उनावहाय जेरै जोङो ओ जेरै नोंथाङा होनाय बायदि गोबां जोंना बिगियानि जुग नालाय गोबां जोंना मिसिं ओंखारबाय आरो जेरै नोंथाङा होननाय बायदि गोदोहाय जोंना जेरै ओ माइरं माइ देनोबब्लाबो जोङो गोदोहाय जेरै जोंना गायेन बे बे फोरजों जोङो देनाय जायोमोन। दानि जुगावथ' जेरै जोङो मिेसिनजोंसो देनायखौ नुनो मोनो आरो। जेरै जोंङो गोदोहाय जेरै जोंना माइ देनोब्लाबो जों गायहेनफोरजोंनो देयोमोन दानि जुगावथ' जोङो मेसिनजों ओ दसेनो जोङो ओ देनानै लाबोनाय जायो आरो नोंथां जेरै सौनानै जोङो दसे समनि गेजेरावनो जायो आरो बेनि उनावहाय जेरै जोंना गोदोहायथ' जोङो मोसौजोंसो हाल एवोमोन दानि